हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां औ
हेलौ नोंथां औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ
औ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा मा खालामदों नोंथाङा
औ दा दा ओरैनो दोनथ'यो नोंथां
औ औ नोंथां नोंथांजों आं एसे सावराय फरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना
औ दङ नोंथां अ मानि बागै सावरायगोन नोंथां औ नोथां
औ नोंथां नोंथांजों नोंथांजों आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथां जों माबादियै सोलोंथाइखौ नांगौ सोलोंथाइ गैयाब्ला जों मा जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन हागोन औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै
औ नोंथां
ओ आ सल थाय गया बल दा माबायदि खहा जायो आं आं जा एसे बुजि मोनो जा फायसे हागखौनो नों नोंसोर दोनथाय गैयाबोला गिबियावनो आं बुंनो सानो साननो हनो रोङि जायो गोसोआ थखयै जायो
औ नोंथां
बेखौबो सानगोन बेखौ बेखौ मावगोन बेखौ मावज्रांगोन बेफोरबायदि जायो नोंथां
औ नोंथां
सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि उन जोलैयाबो बिमा बिफानिफ्राय जा मोननांगौ जाखिनि मोननांगौ सोलोंथाइ नाथाय बेखिनिखौबो जोङो मोनजोबनो हाया
आ नोंथां
औ आरो जों सोलोंथाय थाय गैयाब्ला जोंना गावबा गावनो खस्थ' मोननांगौ जायो
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो हाजिरा खामला जानो थाखाय थाखाय थानो थाखाय लुनो न' बां जानो गाननो जोमनो एसे थेगाव सोलिनांगौ जायो मानो होनोब्ला जोङो एसे सोलोंथाइ लानाय लानो हायोब्ला दावगानो जोंहा खाबु गोबां रोखोमनि खामानि गोबां रोखोमनि बिदिनो दङ
औ नोंथां
बेफोरखौ मोननो हायो आरो सोलोंथाइ खौ जोङो लायोब्ला ओ जोङो सोलोंथाइखौ लायोब्ला जोङो गोबां गोबां गोजान गोजान रोखोमनि कलेज स्कुल बेफोराव जोङो ला आरो जोङो गोबां गोबां रोखोम रोनि लामा दङ जोंहा सोलोंथाय सोलोंथाइ लानायाबो बेफोर जाबाय डक्टर इन्जिनियार फोरोंगिरि बायदिसिना रोखोमनि नार्स आरो बेंकनि बेंकनि जब बेफोरबायदि बिदिनो बायदिसिना गोबां रोखोमनि गोबां बिभाग गोबां आयदा बेफोरबायदि जोङो दालाय बायदि नुनो मोनो आरो सोलोंथाइखौ लानायनि उनाव आरो सोलोंथाइखौ लाखांनायनि उनाव जोंहा बांद्राय खस्थ'निबो गोनांथि गैया मानोना फिसा फिनला जोंहा बिदिनो खामानि थायो नाथाय सोलोंथाइ लायाब्ला जोंहा साननाय हनायाबो एसे खम जायो जायो आरो गोबां खस्थ' जानांगौ जायो खामानि मावनांगौ जायो बेफोरबायदिनो आरो नोंथां
मानसिनि गोसोआव उरां फारां जालाङो औ
औ नोंथां नंगौ नंगौ एसे फालथु जालाङो आरो लोगोसेनो
औ
गोबां मोनसे गिदिर खहा खोलैयो बेनो जाहैबाय उन जोलै उन जोलैखौबो जोङो नांगौ बायदि नांगौ बायदि सोलोंथाइ होनो हानाय हायियावनो जोङो उन जोलैखौबो गाज्रि खालामना लानाय जालाङो बेफोर बायदिनो आरो नोंथां
औ औ नोंथां सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जेबो गैया बुंजायो नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ नोंथां सोलोंथाइ लानो थाखाय जों मा मा खालामनो नांगोन मा खालामोब्ला मोजां जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां सोलोंथाइखौ औ औ सोलोंथाइखौ जोङो लानोब्ला गिबियावनो जोङो दानि जुगावथ' प्राइभेट स्कुल बायदिसिना ओंखारबाय इंलिस मिडियाम बर' मिडियामानो जा जा जायखि जाया प्राइभेट स्कुल बिदिनो ओंखारबाय मानसिफोरा होनोखि प्राइभेट स्कुलाव होयोब्ला गथ'फोरा मोजां जायो नङा बियो नाथाय सरखारियानो जा प्राइभेटआनो जा जेराव फरायो जेराव सोलोंथाइखौ लायो बेयावनो जोङो गावनि गोसोजों एबा गावनि पेरेन्टसनि सायावसो जोंनि सासे गथ'आ एबा गथ' जोंनि देरफुनाया मोजां सोलोंथाइ मोनलाङो
औ नोंथां
बे जोंना प्राइभेटाव होदोबानो जेन गथ' खौ हगारसारना होनाय एबा फरायसाखौ न'नि न'निफोरा पेरेन्टसफोरा थाल लायि बेफोरबायदि जानो नाङा आरो आंनि बादिब्ला औ सरकारि सरखारि फरायसालियावबो फरायनानै गोबां गिदिर गिदिर साख्रि मोननाय दङ नाथाय दानि जुगाव आरो प्राइभेट थर' नायगिरनानै थांसैलाय
औ नोंथां
बेेफोर बादि नङा औ आरो सोलोंथाइखौ लानोबोला जों जेरावबो हायो गामिनि फरायसालि फरायसालियानो जा एबा सोहोरनि फरायसालियानो जा औ नाथाय गोजानाव फरायहैनायाबो मोनसे खोथा दङ जेनेबा खाथि खालायाव जुदि गावनि फरायनाय लाइन एबा गावनि फरायनाय दालाया जेब्ला खाथियाव गैया अब्ला बेखौ जोङो गोजानाव दावबायहैनानै फरायनांगौ। जायो।
औ औ नोंथां नंगौ जेरै जों गिदिर गिदिर फरायनोब्ला डाक्टार नार्स इन्जिनियार बेफोरबायदि जानोब्लाथ' जों बेफोरखौथ' जों गोबां गुबुन जायगायाव थांनानै सोलोंजानो नांखागोन नोंथां। औ नोंथां औ औ नंगौ
बेफोरबायदिनो जोङो
औ
फरायसालियाव थाङोब्ला ओ फरायसालिल' फरायसालियावल' थांदों होननानै नामखौ लानो नाङा आरो। सरकारि स्कुलानो जा प्राइभेट स्कुलानो जा जा जों जेराव गोसो होयो जों बेयावनो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनो हायो।
औ नोंथां
नाथाय बिनि बिनि पेरेनसआ जुदि जेनेबा गाव उन्दै समाव जेब्ला फरायनायखौ गोसो होआसैलाय गेजेरावनो नागारबाय बिनि सोलोंथाया गैया अब्ला बिनि उन जोलैयाबो मोजां जायैखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ औ नोंथां।
औ जों जा एसे हागौ फरायलांनो नाजानांगौ सोलोंथाइखौ लालांनो नांगौ। सोलोंथाइनि लोगोजोंनो जोङो गोबां गुबुन गुबुन गियान मोनलाङो। जेब्ला जों फरायसालियाव थांगोन फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि गियान मोनगोन। औ लेखानिल' गियान नङा
औ बेजों लोगोसे जों लेखा फरायाव गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोन गेदेमा सुबुंनि गियान होनाय थांनाय बेफोरखौबोथ' जों फरायनानै गोबां गियान लानो हायो नोंथां। बेजों लोगोसे औ स्कुल कलेजफोराव माबा मोनसे जुदि प्रग्राम जायोब्ला गिदिर गिदिर आलासि लिंनानै गिदिर आलासि फोरा जोंखौ मोजां मोजां खोथा बुंलाङो मोजां मोजां गियान होलाङो बेफोरखौबो जों खोनासंना लानानै मोजां मोजां गियान आरजिनानै लानो हायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ आरो फरायसालियाव थांबाय माने जोंहा बे फरायसालियाव थां थानाय समा जोङो फोरोंगिरिजोंनो थानो मोनो आरो फोरोंगिरियाथ' जोंनि गुरु होननानै जों मानिना लानाय जायो। आरो गुरुआ जोंनि खर'आव जोंनि मेलेमाव
औ
गियाननि बागै एबा सोलोंथाइनि बागै बिनि अनगा जोंनि खर'आव बे समाव जेबो सोनाय जाया जोंनि खर एबा जोंनि मेलेमाव जोंनि गावसोर होनाय गियान गावसोर जा इसे हायो बुजि मोनो बे गियानखौ जोंनि खर'आव सोनाय जायो। आरो बे गियानखौनो जोङो बाहायनो रोङोब्ला जों सोलोंथाइखौ मोजां मोजाङैनो दावगालांनो हायो आरो गावबा गाव जों गियानखौ लानानै सोलोंथाइखौ लानानै जों जोंनि उन जोलैनोबो जोङो बे गियानखौनो होनो हायो नाथाय सोलोंथाइखौ जों जेब्ला लाया बे समावनो अब्ला जोंनि उन जोलैनोबो जोङो बेखिनि गियान एबा सोलोंथाइखौ होनो हाया बिनि उनाव बिनि उन जोलै बिनि उन जोलै बेफोरबायदिनो साननो रोङि गोसो गोसोफोरा औ औ
औ
बेफोरबायदि जालांनो हमो थिग बेबायदिनो न'खरफोराव सोलोंथाइ न'खराव जा बिब' बिनानाव फंबाय जा दङ सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ आरो गासैबो आं बेखौनो बुंनो सानो
औ औ नोंथां सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जों जेबोआनो गैया बेनि थाखायनो जों सोलोंथाइखौ लानो नांथारगोन नोंथां जों गाव जों गावबा गावनि फंबाय बिनानावफोरखौबो मोजां मोजां सोलोंथाइ होनो बा मोजां मोजां गियान होनो मोजां मोजां गियान होनानै मोजां मोजां मोजां गियान आरजि होनो हानांगोन जों नोंथां
ओ नोंथां नंगौ बिदिनो गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव बांद्राय जोङो सोलोंथाय लायिखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला गामियाव सासेया फरायालासेनो देखायोब्ला बाइक बाइक दाबारायनाय एबा बेरायथिंनाय बेफोरबायदि देखायोब्ला बिनि लोगोजोंनो माने गुबुन सासेयाबो गाज्रि जालांनो हमो माने आ बिथाङा फराया बिबो फराया बियो बिदि बिदि खालामो आंबो बिदि बिदि खालामनोसै बेफोरबायदि माने बिसोरनि गोसोआ बेलेग लामा लालाङो थिग बेबायादिनो फरायनायखौ जेसेबां हायो दोन्थ'नो नाङा आरो मानोना सासेनि उनाव सासे गेदेरनिफ्रायथ' उन्दैयानो नुलांगोन ना सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे बिदिनो गोसोआ
औ
गाज्रि लामाथिंसो बोलाङो
औ औ नोंथां औ
बेनिखायनो सोलोंथाइखौ सोलोंथाया पेरेन्सनावबो थायोब्ला अब्ला
औ
बे सोलोंथाया बिनि उन जोलैनियावबो थालाङो
औ औ नोंथां औ औ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों आं सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो मोननानै मानो होनोब्ला आं गासैखौबो मोन मिथिजोबामोनब्लाबो औ नोंथांनिफ्राय दिनै मोनथिनो मोनबाय जा मोनथिनो मोनामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां औ आंबो नोंथांनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंबो जा फंसे बुंंनाय मिथियामोन नोंथांनिफ्रायनो मिथिबाय
औ नोंथां
दे अब्ला लाय दे
औ दे बिबदिब्ला नोंथां
औ